हेल' नोंथां खोनादों दा नोंथाङा
औ खोनादों
अ ओ दा बे समाव नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
ओ आङो जेबो खालामथ'वाखै फ्रियैनो दङ
अ बिदिब्ला ओ जोंहा ओ मोनसे टपिकनि सायाव ओं सावरायलायनाय लाजागोन नामा? नामा नोंथां
औ औ सावरायनो हागोन
अ बिदिब्ला जोङो दिनै ओ माखासे बिबारफोरखौ लानानै ओ सावरायलायदिनि नामा नोंथां
औ औ औ हागोन
ओ बिदिब्ला आङो दिनैनि बे ओ बिबारखौ लानानै सावरायलायनाय बे सावरायलायनायखौ जागायजेनसै नामा नोंथां
औ नोंथाङा जागायनो हागोन
औ जेनेबा ओ बिबार होननानै ओ बुङोब्लाथ' ओं बयबो मोनथिखायो ओं जोंनि नैबे बड'लेण्ड ओनसोलाव एबा नैबे ब-बुहुमावनो बयनिबो नखर नखरावनो ओ एसे एनै बिबाराथ' थाखायो ओ खायसे माखासे सुबुंफोरा बिबारखौ ओ गोथार बयनिफ्रायबो गोथारसिन होननानै फोथायो ओ बेखौ ओ ओ फुजा होनाय आरो समायहोनाय बायदि बायदि बिथिङाव बाहायनो बाहायनायखौ आं नुनो मोनदों आरो ओ बिबारफोरा अनेक रोखोमनि थायो ओ माखासे जायफ्रा हारिनि माखासेया मानलाग्रा बिदिनो गाहाय गाहाय गोबां रोखोमनि थायो आरो बिबारफोरा ओ माखासे बिबारफोरनिफ्राय जोङो गोबां रोखोमनि ओ मा होनो हेफाजाबबो मोननो हायो जेरै माखासे बिबारफोरखौ ओ जाग्रा आयदार आदार हिसाबैबो बाहायो आरो माखासेफोरखौ ओ मुलिनि थाखायबो बाहायो आरो माखासेफोरखौ आबादबो खालामो आरो आरो माखासेफोरखौ समायनायनि थाखाय बाहायो आरो दा आङो नोंथांनाव ओ माखासे सोंथि सोंनो लुबैदोंदि ओ नोंथाङा नोंथाङा मा मा बिबारफोरखौ मोनथिगौ आरो बे बिबारफोरखौ ओं मा मायाव बांसिनै बाहायो ओं बिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
ओं आङो नोंथांनि सोंनायखौ ओं सोंनायनि फिननायखौ होनो नाजागोन। थ' बिदिनो औ नोंथाङा बुंनाया सैथो। ओं बुहुमनि माने गासिबो जायगायावनो जोंना बिबारखौ माने मोननाय जायो आरो बे बेजों लोगोसे बाहायनाय जायो बा समायहोनो बा माखासे औ फुजा फ्रावबो बाहायनाय जायो बिदिनो जोंना ओं आसामावथ' गोबां रोखोमनि बिबारफोर मोनोना। थ' बिदिनो ओं बेफोर जाहैबाय जेरै माने ओं जबा बिबार गलाप बिबार, थगर बिबार, ओं दालिया बिदिनो मोनसे जोंना फुजायाव बाहायनाय मोनसे बर'फ्रा बाहायनाय बिबार दङना बेखौ जोंनि ओनोल ओनसोलावहाय दाावदै बिबार होननानै जोङो बुङो
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ औ
बिथांमोननि ओनसोलाव मा बुङो आं बेखौ मिथिया थह बिदिनो माने गोबां रोखोमनि बिबारफोर जोङो मोननाय जायो आरो जोंनि आसामावहाय बेजों लोगोसे बेखौ जोङो जोंनि न'नि जा ग बा जोंनि न'खौ ग म बा हाबा ब ज आथिाल बिनि दा बिराद बांबायना नोंथां आरो लोगोसे माने औ आथिखालावथ' माने बुक बक बिरादनो बांबाय जों बाहायनाय जायो सोरखौबा ओ सोरनिबा हाब हाबायाव बा सोरखौबा माबा मोनसे औ माने जिउआव माबा मोनसे साकसेस जानायनि बिदिनो कंग्रेसुलेट बाहायनाय जायो औ बिदिनो माने सो सोरबा गावनि जाय माने आंगो मानसि बेनोबो होनानै माने बाहायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोङो बिबारखौ माने माखासे मेडिसिन्स थाखायबो बाहायो लोगोसे पारफिउम थाव बेफोरबायदिनि थाखाय माने बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेजों लोगोसे बिनिफ्राय बानायनाय थावफोरनिफ्रायबो जोङो माने जानाय खौबो नुनो मोनो आरो ब औ दा बि बिदिनो दाउदै बिबार दाउदै बिबारावथ' जोंना माने एसेबांखिनि माने माबा खालामनो नाङाबा माने एसेबांखिनि नायनाङा दै थ होआबाबो माने बे गावनो जायो माने आरो बेजों लोगोसे बेनि गोबां जोंना बेनिफिटस दङ जेरै जोंहा मेगननि प्रब्लेम जाबा मालाबाफोर जोंना माने औ मेगननि प्रब्लेम जाबा बेखौ माने हराव सोमना दोननांगौ हराव सोमना दोननानै बिनि दैखौ जोङो फुङाव माने मोखाङाव सारनांगौ बा सुना लानांगौ आरो बेनि गेजेरजों म जोंनि मेगननि मा जानायाबो माने हामो आरो थ' औ दा बिदिनो जोंना गोबां बिबार बिबार आरो माब्लाबाफोर जोङो माने गोसो गोसोआव माबाफोर सानबाय थायोबा माबा गोसोआव मालाबाफोर दुखु बेफोरबायदि मोनबाय थायो एबा जोङो बिबार खौ माने नुब्लानो गोसोखौ मोज मोजां मोनो माने बिदि समायना माबाखौ नुबानो जोङो औ गोसोखौ माने गोजोन्नाय मोनो मो मोजां मोनो बिदिनो जोंना बिबारजों लोगोसे माखासे लाइफांफोरबो दङ जायखौनोखि जोङो प्लान्ट होननानै जेरै जोंना औ गोबां रोखोमनि प्लान्टफोर दङ जेरै स्नेक प्लान्ट बा मानि प्लान्ट ओ लाकि बेम्ब' स्पाइदार प्लान्ट बेफोरबायदि माने गोबां दङ बेफोरखौ जोङो ओ न'खौ साजायहोनो थाखाय जोङो ओ न'आव ओ गायनानै लानो हायो लोगोसे बेनिफ्राय जोंना बेनिफिट्सफोरबो दङ ओ गोबां बेनिफिटस दङ जेरै- जोंना इनन्दर प्लान्टफोर दङना बेफोरखौ जोङो ओ इन्दर बा न' सिङाव दोनबाथाय जोंना माने ओ अक्सिजेननि थाखाय मोजां बेफोर माने गोबां जोंनि थाखाय मोजां आरो औ दा आङो ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि फ्लान फोरखौ बांसिन गायनाय जायो बा माबायदि बिबारफोरखौ बांसिनहाय मोननाय जायो आरो आरो बेफोरखौ माबाफोर खामानियाव बाहायो नामा बेखौ नोंथांनिफ्राय एसे मिथिनो लुबैयो मोन
अ बिदिब्ला आङो नोंथाङा जोबोद मोजां सोंथि सोंदों नोंथांनि सोंथिखौ आंनो फिन होनो नाजानोसै नोंगौ जोंनि ओनसोलाव माखासे जेनेबा गुबुन गुबुन जायगानि अनगायैबो जोंनाहा माखासे खेल बिबारफोरा दं आरो बेफोरखौ जोङो जेनेबा सा साफ्रोमबोनि न'खराव एसे एनैखौ नुनो मोनो आरो जेरै गलाब बिबार जबा बिबार दहाय बुंदों नोंथाङा दाउदै बिबार बिदिनो सानफ्लावार ओमफ्राय नारजि बिबार बेफोरखौ जोंनि ओनसोलाव बांसिनै मोननाय जायो आरो बेजों लोगोसे जेरै नोंथाङा बुंदों बिबारखौ जेनेबा मानिबा दुखुफोर जायोबा जेनेबा बिबारखौ नायोबानो गोसोआ स्रां मोनो आरो सान्थि मोनो आरो दुखु दाहाया खारस्राङो बिनि थाखाय न'खराव आं सानो बिबारखौ गायनाया मोजां आरो साफ्रोमबोनि न'खराव जाहाथे बयनिबो न'खराव खुसि जायो आरो खौ नायनानै बेजों लोगोसेनो नोंथाङा सोंबावदोंदि बिबारफोरखौ आरो मा मायाव बाहायो होननानै आरो माबाफोर मुलाम दं नामा होननानै नोंगौ दहाय नोंथाङा बुंलांदों दाउदै बिबार खौ जेन'बा नोंथाङा दहाय बुंलांदों मेगन सुनाय बि माबायाव बाहायोबा जेनेबा जोंनि मेगननि थाखाय मोजां नोंगौ आंबो मिथिगौ आरो जेनेबा मोनसे एसे बेराम दंमोन मेगननि गोजा गोजा जानानै मोदै गयोमोन आरो मेगन हायो ना मा होनो बे समाव बे दावउदैनि बिबारनि बिदैखौ सेबस'नोमोन आरो
औ
बे मेगन हायि बे बेरामा गायो आरोनि बेनिफ्राय जोङो दाउदै बिबारनिफ्राय फ्राय बे मुलाम्फाखौ मोननो हायो आरो आरो बेजों लोगोसे जों जोंहा नार्जि बिबार दं आरो जायखौ दाब दाब जायगायाव गेन्दा एबा गुबुन मुङै मिथिनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव नार जि होननानै बुङो आरो बियो बिनि बिलाइआ जोंनि माबायाव मुलाम्फा आरो जेनेबा जोंनि देहाफोराव बबेबा आथिं आखाइ बौवोब्ला जोङो बिनि बिलाइखौ देग्लिनानै बे बनाय जायगायाव सिथ्रिजों खाथबनानै होयोब्ला जोंनि बे थै गनाया बन्द' जायो आरो बिनिफ्राय जोङो बेखौ मुलाम्फा मोनो आरो दा आं मिथिनायाव थ' जोंहा बिबारफोरखौ समायनायनि अनगायै माखासे फालांगिनि थाखायबो गायो होननानै आङो आबाद मावो होननानै मोनथिनो मोनदों आरो आरो आङो जोंनि खाथियावबो सासे आबादारिखौ सान बिबारनि आबाद मावनायखौ नुनो मोनदों आरो जोङो सान बिबारखौ आबाद मावनानै गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो बेखौ फानहरनो हायो आरो फालांगिनि थाखाय सान बिबारनिफ्राय जोङो जेनेबा साननि बेगर आरो साननि बिबारनि फाइलिनिफ्राय माखासे नोंथाङफ्रायै बुंनांदों पारफ्रुम एबा मानिबा क्रिम बेफोरखौ बानायनायाव बाहायहैयो आरो बेनिफ्राय जोङो मुलाम्फा मोनो नोंगौ आथिखालथ' दहाय नोंथाङा बुंदों ओ जोंनि बिबारनि जेनेबा दिमाना अनेक दावउखोबाय जेनेबा मानिबा हाबाफोराव बुखे बिदिनो कंग्रेसुलेसन होनाय ओ अ माखासे जेनेबा ओ गावनो गावनि अननायनो अननायनै होनाय बि फोराव ओ बिबारफोरखौ गोबां बायसै आरो बेजों लोगोसे हाबाफोराव ओ जेनेबा प्लास्टिकनि बिबारो बिबारनि अनगायै जेनेबा जोंनि बे रियेल बिबारखौनो बाहायनायखौ आं बांसिन नुनो मोनबाय आरो दा सान्दि ओंखायनो बिबार नि ओ बि दिमाना बांदों होननानै आं सानो आरो दा आं नोंथांनाव ओ सोंनो लुुबैदों दि जेनेबा जोंहा ओ बिबारफोरखौथ' जों समायनायनि थाखाय गायो बेनि अनगायैबो जोंहा ओ फालांगनि थाखाय गायोबा ओ जोङो रांखावरिनि थाखाय मुलाम्फा मोनो होन्नानै नोंथाङा सा सानो नामा खोनादोंना नोंथां?